औ औ औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय थाबाय औ नोंथां नै जाखांनानैसो जि रायना दंगासिनो आं नोंथां
अ जाखांबाय ना अ आंबो जाखांनानै जिरना दं नोंथां
अ ओंख्रिया नोंथां अनला खारैजों दाउमोन नोंथां।
बहा माथो गोथावमोन नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथांनियालाय?
दालि जहलसोमोन ओमफ्राय आलु बाथोनसोमोन नोंथां।
ए गोथाव नोंथांनाबो।
औ।
औ अनलाजों दाउमोन नोंथां‌
ए। नोंथाङा अनलाजों दाउजोंनि सोमोन्दै एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा दे एसे खिथाना होलाय नोंथां।
दाउखौ संनायनि बागै। औ औ नलाखौ बोरै स संओ होनोब्ला जों गिबियाव अनला संनो थाखाय जोंनो नांग्रोगोन माइरं बे माइंखौ जों बोरैहाय मा खालामगोन जों गिबियाव माइरंखौ लाग्रोनानै दै सोमना दोनसिगोन आरो जाहाथे माइरंआ गुरै जायो औ माइरंआ जेब्ला दैआव सओमखआंबआय सोमखांनानै दस दान्दिसे उनाव जों बे खो बोखांसि सिगोन। आरो बेयाव थानाय दैखौ जोङो गगार होजोब सिगोन आरो दैखौ माने सरहोसिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव हाय बे माइरंखो जोंओ उवाल गाहेन लानानै जोंओ बेयाव देनाय जासिगोन जुदि उवाल गाहेन गैयाबा दिंखियाव देयो सोरबाया जुदि दिं थि गैयाबा थबसि दि आरो सोरबा सोरबा दानि जुगावथ माखासे मेसिनफोरजोंबो माबानो हानाय जाबाय नालाय जाय जों ग्रिन्दार मेसिन होनो बेजोंबो खालामो आरो। बेजों गुन्दै खालामना लानानै जोङो बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जों मा खालामसिगोन। दाउनि बागै फैलायनोसै देग्लाय दाउखौ माबोरै खालामग्रोनो होनबा जोङो दाउआथ ननिनोमोन नालाय जों बेखौ गिबियाव फुथारना लाग्रोबाय फुथारना लाखांनानै बिदिनो सावनानै माबानानै जों गोदानानै लाबाय आरो गोदाना लाखांनायनि उनावहाय इदिनो एसे एवफ्रामबाय। एवफ्रामना लाबाय माने बेखौ मोन सारनाङा दाउखौ एव एवफ्रामखांनायाव जों मा मा होयो एवफ्रामनायावनो जों लोगोसे माखासे नांगौ बुस्थुफोर संख्रै हालदै बेफोरखौ जों होखाबाय आरो ओमफ्राय मस्लाफोरखौबो होना लाखाबाय दाउआवनो ओमफ्रायहाय बानलु बायदिसिना जोंओ साब्रां गुफ फुर बेफोरखौबो देनानै होखाबाय आरो। बेनि उनावहाय अनलानि बागै फैफिनसै अनलायाथ'जोंहा गुन्दै जाखाबायमोन नालाय जोङो सारायखौ अरदाबाव जाननानै मा खालामगोन बेयाव दैखौ फुदुंना लाग्रोगोन आरो जुदि दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौबाय अब्ला नाथाय नोंथाङा बा अनलानि गुन्दैखौ मा खालामनांगौ बेहाय फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ फ्रि फ्रि सारनानै होनानै बेखौ खुखलिजों एरै एरै होबाय थानांगौ जाहाथे बे अनलाया लाद्राखाया आरोना ओमफहाय बेनि उनाव बिदि एरै एरैखांनानै जोंहा गासिबो अनलानि गुन्दैखौ हरजोबबाय हरजोबखनायनि उनाव दसे एरदो एर खारनानैहाय बेखौ खोबनाङा आरोना लांदाङैनो ओरैनो गोदौ होनांगौ बेखौ बिदिनो गोदौबाय थाबाय गोदौबाय थाबाय जेब्ला गोदौबाय थायो बे समाव नोंथाङा नांगौ जखानि संख्रि हालदैफोरखौ होनानै ला लाफादो आरो बेनि उनावहाय दसे गोदौ होबावदो बेनि उनाव जोङो मा नांगोन खारै अनला संनायाव जोंहा खारै गैयाबा जाया आरो ना खारै नां थारगौ बिदिनो खारैखौ होदो खारैखौ नांगौ जखानि लानानै होबानो जाबाय बेनि उनावहाय खारै खांनानै दान्दिसे समनि उनाव जोंना मा खालामनांगौ जिजोंहाय एवनानै लाखानाय दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ बेहाय गारसननांगौ आरो बेनि उनाव दसे गोदौहोदो दसे गोदौखांनानै बिदिनो एरनानै होबाय थानांगौ गेजेर गेजेर जाहाथे बियो खामथाबा बा लद्राखाया बेनि थाखाय आरो अरखौ बेहाय मोजाङै नांगौ आरो ना अरखौ मोजां होबाय थानांगौ आथिखालावथ' बांसिनानो अरदाबखौ बाहायनाय नुला बेनि थाखाय जों गेसाव संनायखौ नुनो मोनो आरो गेसाव सङोबाथ' जोंहा जेबो अरनि माबाखौ जेबो जेंनाखौ नुनो मोना मानो होनोबा जोंहा गेसावनो अरखौ बारायलाय खमायलाय खालामनो हाखायो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो नैजिबा थामजि मिनिट एसे जों बेखौ गोदौ होबाय थानांगोन आरो जाहाथे बियो मोजाङै मोनो बे मोनखांनाय मोनहां मोनहां जानाय समा समाव जों मा खालामनांगौ गंगार थुन्दिया बा मुगा थुन्दिया होनना बुङो। बेखौ जोङो सुना लानानै मोजांहाय बेखौ बस'नानै होनांगौ जाहाथे ओंख्रिया मोदोमो आरो बेनिखायनो जोंहा बे अनला ओंख्रिया जाबाय आरो नोंथां जानो हासिगोन ओमफहाय बिदिनो दंबावोमोन जों अनला लोगोसे बाथोनबो जादोंमोन बाथोननि बागैबो फोरमायनोसै आं बाथोना जाहैबाय जोंहा फुदिना बाथोनमोन आरो फुदिना बाथोनखौ जोङो माजों देदों होनोब्लाथाय ओ बेहाय सुवाबिन एसे होदेरनानै सबायखो एवफ्रामना लानानै बे बाथोनखौ देनाय जादों बे फुदिना खौ जायोब्लालायनो माखासे खुगायाव जानाय बे हावाय बा गाज्रि मोनामनाय बेफोरो खारो आरो हाथायाव थानाय माखासे बिजानुफोरा खारो ओमफ्राय उदैखौ जोंखौ मा खालाम देयो साफा खालामो आरो फुदिनाखौ जायोब्ला बिदिनो जों फुदिनाखौ बाथोन देबाय ओमफहाय अनलाखौ ओंख्रि संनानै जाबाय आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा मा फैजादोंमोन होनदों? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नाखौ माबोरै सङो?
हागोन नोंथां ओं ओ जोङो
दालि दालि जल आरो आलरखौ जोङोनि थाखाय ज गिबियाव आङो दालि जलखौ संबोदों दालि जलखौ संनो थाखाय आङो गिबियाव दालिखौ संनानै लानांगोन दालिखौ संनानै लानानै आङो
सामब्राम गुफुर बानलु आरो सामब्राम पियासखौ आङो जगार खालामनानै लाग्रोदों बेनि उनाव आङो बानलु सामब्राम गुफुरखौ थौसियाव देनानै लाग्रदों थौसियाव देना लानानै आङो सामब्रामखौ खुरैयाव हानानै लाबाय बेनि उनाव आङो ओइबे ओ जे आङो दालि सुदोंमोन, बे दालिखौ आं माबायाव सुदोंमोन, प्रेसार कुकाराव। प्रेसार कुकाराव सुनानै आङो बेखौ एसे जखानि दै लादों जखानि दै लानानै आङो बाहाय ओ बेखौ गेसाव सुखांनाय जादों जाहाथे ओ बे दालिया रुयो बेखौ आङो समबार होनाय जादों, प्रेसार कुकाराव। बेखौ आङो दालिखौ खमैबो खनब्रैबा खनबा गाबहोग्रोनाय जादों। खनब्रै खनबा गाबखांनानै दा आंनि दालिया रुइबाय रुइनानै आङो दालिखौ ओ बोखारबाय बोखारनानै आङो बेनिफ्राय सारायावहाय सारआवहाय आङो हानानै लाखानाय सामब्राम आरो देनानै लानाय बानलु सामब्राम गुफुरखौ आङो थाव एसे होनानै दुंहोनानै आङो होसननाय जादों। होसननाय लोगो लोगो आङो एसे खननैसो सानायजों ओ खोसलिजों फिदिंनानै आङो बाहाय आं सम्बार होनानै लानाय बा प्रेसार कुकाराव होनानै लानाय दालिखौ आङो सारायाव होसननाय जादों आरो बेनिफ्राय आङो ओ हालदै एसे होबाय,
ओ सारायाव खोबनानै दालिखौ गोदौहोनाय जाबाय। बिदिनो दालि गोदौहोनाय समाव आङो आलु बाथोननि थाखाय जयगार जय जगार खालामदोंमोन आलु खौ आं लेबनानै लेबनानै आङो एसे खावनै खावनै खालामनानै आङो बेखौ दोआव सुनानै लादोंमोन। दोआव सुनानै लानानै आङो आलुखौ दै एसे होनानै ओ जाननाय जादोंमोन गेसाव। मानो होनोबा दानि आथिखालनि जुगाव जोङो अदाबनि अनगायै जोङो गेसावसो खामानिखौ मावनाय जायो। जोङो अरखौ गेसावसो सुखांनाय जायो, बेनिखायनो आङो दोआव आलुखौ दै एसे होनानै आङो ओ रुइहोनाय जादों बा गोदौ होनोनाय जादों। बिदिनो दालिखौ आं दालि सारायाव जाननायखौ आङो बिदिनो जि मिनिट बा जिबा मिनिटसो गोदौ होबाय। गोदौहोनानै आङो बेखौ आरो खननैसो सा गंजों साना होबाय। बेनिफ्राय आंनि दालिया थियारि जाबाय। आङो बेखौ एसे संख्रि नायबाय, संख्रि नायनानै आंनि संख्रि होनाया ग्रोब नांखानायलाय आङो दालिखौ जहोनानै खांनाय जाबाय। बेनिफ्राय आङो आलुखौ आलु आं जा रुदोंमोन बेखौ आलुखौ रुनायखौ आङो दसे बिदिनो बा मिनिट बा जि मिनिटसो नेबाय। बिनि उनाव आंनि आलुआ रिडि जाना होबाय आरो बिनिफ्राय आं आलुखौ गुसु जानायनि थाखाय आङो दसे बायेरायाव दोनबाय दोनिफ्राय बरननानै थोरसियाव लाबाय आङो, बेनि उनाव आलुखौ दसे सुबाय, सुहोनाय समाव आं मा खालामखो, आलु बाथोनाव होनो थाखाय जोंनो सामब्राम नांगौ आरो बानलु नांगौ आं गिबियाव बानलुखौ बानलु गोथांखौ आराम सुनानै दैजों सुनानै आङो बेखौ साथा आइथिंजों आङो गेसाव
सावनानै लाबाय आरोना। बिनि उनाव आङो सामब्रामखौ हाबाय। फिसा फिसा हाबाय आङो आंना हबा बानलु आरो सामब्रामा रेडि जाबाय आरो संख्रिखौबो आं एसे लाखाबाय बिनि उनाव आं आलुआ ओम गुसु जाबाय गुसु जाबाय नालाय आङो आलुखौ आखाइजों सिफ्लेनानै लाबाय। सिप्लेख फ्लिखांनानै आङो आं जगार खालामनानै बानलुखौ थौसियाव देबाय आखाइजों सिफ्लेयोबा आखाइया आलौ नालाय ओंखायनो आङो थौसियाव देग्रोबाय थौसियाव देग्रोनानै आङो बेखौ थौसिनिफ्राय एर'नानै आलु सिफ्लना लानायाव लगायनाय जाबाय। बिदिनो ओ सामब्रामखौबो लगायबाय आरो संख्रि एसे होबाय होमबाना आंनि आलु बाथोनाबो रेडि जाबाय। दा आंनि ओंख्रि दालि जहल आरो आलु बाथोना बेबायदिनो जादोंमोन आरो
नंगौ नामा नोंथां औ नोंथां। थां होनबाथ' गोथावानो जादों नोंथां। गोथाव जादों औ बिदिनो जोंहाथ' आं दानि बुंलांबाय खारै बे खारिखौ जों मानिफ्राय मोनो होनबा नोंथां जोंथ' खारै बानायनायनो थाखाय जोङो मा खालामो बै थालिर दंना थालिर मोनसे आथिया होननाय बेफोर थालिर खौ जोङो दानफायनानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ बिनि गाखं खौ जिरो जिरनानै फोरानो बिनि मादाफोरखौबो फोरानो बिदिनो आरो नालें खर बिगुरफोर, ओमफायहाय मैथ्रु बिफांफोर बिदिनो सब गयफोर आरो दालिफोर फैयोना बेफोरनि जोङो माबा फोरखौ बिफांफोरखौ जोङो फोराननानै सावनानै हांगार खालामना लाग्रोयो बे हांगारानो माने गोबाब जायो आरोना, जायखौ जोङो खारै होनना बुङो। बेखौ माने सावनाय हांगार खौल' जाया आरो नोंथां, बे सावनाय हेंगारखौ जाजानाय नङा बेखौ मा खालामो जोङो दै दै होनानै बेखौ सरनानै जायखौ जोङो रोसि महरै मोनो बेखौनो जोङो खारै होनो आरो। बे जेनेबा अनलाजों जोंहा मोनसे सोमोन्दो दं अनला खारैजों जेरै अनला होनोबा जोंहा हाथासुनि खुरनायाव अनला ओंख्रि खौ नांथारगौ। मानो होनोब्ला बे अनला ओंख्रि गैयाबानो जोंहा हाथासुनि खुरनाया जाया। अनलाल' नङा अनलाजों लोगोसे जोंहा दाउबो थायो, दाउ होनोब्ला जोङो ब्रयलार बायदिसिनाखौ बुङा जोंहा न'आव फिसिनाय दाउखौ होननानै बुङोव बेनिफ्राय जोंहा हिनजाव गोदानजों मोनसे नेम दङ आरो आर फोथायनाय दङो। जेब्ला हिन्जाव गोदान आरो हौवा हाबा जायोबा जुलि जायो अब्लाथाय बे हिनजाव गोदाना माने हौवा गोदानानि न'आव इसुङावहाय अनलाजों दाउ ओंख्रि संनांगौ आरो ना खान्थासे बा मा होनोन जोङो खेबसेयावनो खेन्दासे बिदि बुङो आरो ओमफाय ओंखामबो संनांगौ लोगोसे ओमफाय बे ओंखाम आरो ओंख्रि इ सिङाव संनायखौनो गासैबो हौवायानो होग्रोनानै गावनि हौवा गोदान आरो बिजों जफाय्रा लोगोनो होनानै इ सारायाव जिरायफानाय गासि बो रायजोफोरनो एसे एसे एसे से होनानै बेखौ आग्लाय होनांगौ जाहैबाय जुदि बेयो आग्लायो अब्लाथाय बेखौ मा ना फोथायना लायोनो जोंनि समाजाव बे हिन्जावा लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानै फोथायनाय लायो आरो ओ माने न'खराव लोखि फैफाबाय होननानै फोथायनाय लायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां नेम दङ' बर'फोरनियाव गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ' जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला नारजि ओंख्रि बिदिनो सबायजों साम' ओमफ्रायहाय मैथा खांख्राइ बिदिनो बायदि रोखोमनि जोंहा एम्फौफोरबो दङ' जेरैहाय एम्फौ लाथा जाबाय गांजेमा जाबाय सेंखावरि जाबाय बिदिनो बायदि रोखोमनि जामुंफोर दं आरो ना नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि बागै माबाफोर मोनथिगौ नामा? जेनेबा जामुंफोरनि बागै आं ओ एसे मिथिनो औ माने सबाय दावखौ औ औ बेफोरखौ आं बेराद अ दा जेरै नोंथां दंबावो जोंहा मुंदांखा बर'नि जाथावथाव बा जाजाबाय थानाय सोलिबाय थानाय नाफाम नाफामाबोथ' जोंहा खारै होनांगौ नोंथां ने संनायाव ना होनाङा?
ओ नोंथां खारै
नाफामाव खारै होवाबाबो जायो आरो होबाबो जायोआरोना नों थां औ औ मोननैबो सोलियोआरोना औऔ माने नाफामखौ आं संफेराखै नालाय मोनजाबायल' नोंथाङा संनो रों गौनामा
संनायाथ' ओ रोंगौ एसे नोंथां।